खोनाबायना
खोनादों नोंथां खोनादों
औ-औ मानि सायाव सावरायनो होनदों
ओ जोंनि बर'फोरा माबोरै माने जों सुबुं माहारि एबा जोंनि बर' हारिखौ जोंथ' मिथियो ना माने बै गोदोनि सु गोदोनिफ्रायनो मैहुर खालामनानै जाग्रा दा बेबायदिनो बायदिसिना रोखोमनि फिथाइ सामथाइ जिब जुनार नै बेफोरबायदि मैहुर खालामनानै जानायखौ जों खोनाबोदों आरोना नोंथां नै बैफोर मैहुर खालामनायनि बिसयैनो जों सावरायनो नामा नोंथां आङो सोंहरनाय जादोंमोन आरो नोंथां सावरायजागोनना नोंथां
हागोन रायलायनो हागोन नों जा रोङो बेखौ आंनो खोन्थादो आंबो मिथिनो मोनगोन अब्ला मैहुरा माखौ बुङो आरो मैहुरा जिब जुनारखौल' खालामो ना मानिबा गुबुननि सायावबो मैहुर खालामो बेखौ नोंथाङा एसे आंनो खोन्थाग्रोदो नामा
जागोन नोंथां जागोन जों मैहुर खालामनाय होनोब्ला गोबां रोखोमनि जा मैहुर खालामनायखौ जों खोनानो मोनो एबा नुबोनो मोन्दों आरो ना नों नोंथाङा जेरै औ माखासे जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसादफोरनि मैहुर खालामनाय आरो जिब जुनारफोरनि मैहुर खालामनाय जों जिब जुनार फोरनि मैहुर खालामनानै एबा खालामनाय होननानै बुंनो थाङोब्ला ओ गोदोनि समाव जोंहा माखासे गोबां रोखोमनि जाग्रा लोंग्रा माइरं दैरं नै बेफोरबायदिया न'खरफोराव गोबां गैयामोन नालाय नोंथां बिनि थाखायनो गावनि उदैखौ सोफुंनो थाखाय ओ खाथियाव थानाय हाग्रा नङाब्ला अरनबारिफोराव ओ जेरै ओ बोरला थिर जं आरो माखासे जेफोरखौ लानानै माने खाथियाव थानाय माखासे अरनबारिफोराव बेबायदिनो गामिनि सानै साथाम लोगो नांनानैहाय मैहुर खालामनो थांनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो नोंथां बेयावहाय माखासे गोबां रोखोमनि जिब जुनार फोरजों लोगोसे फिथाइ सामथाइफोरखौबो माने मैहुन खालामनानै लाबोनायखौ जों नुनो मोनबो जेरै जों जिब जुनारनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला बै हाग्रानि अमा ओमफाय मै आरो बेजों लोगोसे सेसा नेव नै बेफोरबायदिखौ ओ माखासे मैहुर खालामनानै गामिनि सुबुंफोरा माने बेफोरखौ अरनबारिफोराव बेफोर खालामनानै गावनि न' फारसे लानानै फैनानै बेखोनो माने जानानै थांनानै थाबोनायखौबो जों खोनानो मोनबोदों आरो नोंथां
औ माने
बेफोरखौ जों जों बेफोरखौ बुंनो थाङोब्ला आथिखाल बिथिङावहाय बैफोर मैहुर खालामनायखौ जों ओ नुनो मोनलिया आरो नोंथां फ्राय माखासे गभमेन्ट अफ इन्डिया ऐसा जोंनि आसाम बिथिसिनि माखासे हाग्रा बिफाननि आयेन खान्थि बादियै जोङो दानि सोलिफु मुगायावहाय बैफोरखौहाय ओ सरखारनि नोजोराव गोरोन्थि जानायखौ जों मोनदांनो हायो आरो नोंथां
नंगौ मानो होनबा जोंहा गासिबो जिब जुुनार दाउमा दाउसा एम्फौ एनला जोंनि आबहावाखौहाय गावनि गाहाय बेलेन्साव लाखिनो थाखाय गासिबो मोनफ्रोमबो बुस्थुखौ नांगौ नङा होमबा जोंहा
नंगौ नोंथां
मोनसेया मोनसेनि सायावसो थांनानै थायो नालाय
बेयो ओंखायनो जोंहा जोंनि स सरखारा बेफोर आयेनखौ लाखिदों जाहाथे गासिबो जिब जुनारफोरा थांनानै थायो आरो बयबो सोनारलायनानै जिउ नि नांगौ जानाय मुवाखौ जों सुफुंनो हायो आरो नोंथांनि साउन्डखौ गोदो गोदो खोनायो माब्लाबा खोनाफैयो माब्लाबा खोनाफैया एसे
मोजाङै खोनाफैजोबाखै
मोजाङै खोनायाखै नामा नोंथा
औ माने माब्लाबा समावहाय थाबथादों माब्लाबा समाव फैदों आवाजआ।
दायोलाय दायो मोजां खोनादों ना नोंथां?
औ दा खोनाबाय दे बुंदो।
बेफोरबादिनो आरोना नोंथां माने जिब-जुनारजों लोगोसे गोबां दंफां-लाइफां ओं बिफां बिफां-लाइफांफोरखौबो जों माने अरनबारि एबा हाग्राफोरनिफ्राय दानफायनानै गावनि थांनानै थानायनि थाखाय ओ बेफार फालांगि एबा गुबुनाव फालांगिनि थाखायबो जों ओ दंफां लाइफांखौ दानफायब्रुनानैहाय जों फाननायखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां
नोंगौ।
बेखौनो बेखौनो बुंनांगोन माने जोङो बेफोरबादि बिफां-लाइफांखौ सानफा एफा सानफा एफा दानफायनानै एबा मैहुर खालामनानै लायनानै फालांगि एबा गावनि गाव ओ नखरनि फारसे सानबाय थायोब्ला माने सानसे समाव बिफां लाइफाङा जोब ओ बुंलाङोब्ला जों बबेनिफ्राय आबहावा मोनगोन। ओ बबेनिफ्राय अक्सिजेन मोनगोन बबे बारहावा खौ लानानै जों थांनानै थागोन। नै बेफोरखौ नायोब्ला जों जोबोद साननो गोनां जायो आरो। ना नंगौ नोंथां।
नोंगौ।
नाथाय जों जोंनि बारहावा एबा आबहावाखौ मोजाङै लाखिनोब्ला ओ बै बिफां लाइफां दानफायनायनिफ्राय जोङो गायनायखौसो जोङो मोजां ओ फारसे सानोब्ला दानफायालासे जों गायनानै दोनोब्ला जायगा लानानै अब्ला जोंनि आबहावाजों लोगोसे जोंनि देहायाबो माने गोग्गो आबहावाखौ मोननानै माने गोबां जोरगोन जों बेखौ बुंनो हायो आरो नों
नंगौ मानो होनबा जोंहा बिफां-लाइफां बिथाङा जोंनि आबहावाखौ गोगो सोदाङो। सोदांग्रा जोंनि बिफां लाइफांनि बिलाइफोरा जोंनि गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौहाय बिसोरो लायो आरो बे लोगोसे बिसोरो जोंनो नांगौ जानाय अक्सिजेनखौ आगारो बेनिखायनो जोंहा बिफां लाइफाङा ओ जोंनि मिथिंगायाव गोनांथार जुदि बिफां लाइफां गैयाबा जोंहा बिदुङाबो बुहुत गोबां जायो नै दाखालिसो बावै जानाय इउरप हादरनि हादरमायावहाय माखासे हादराव
नांगौनि बारा बिफां दा लाइफां दाननायनि जाहोनावहाय बिदुङा दुंग्लाबनानै ओ गोबां खौराङाव नुनो मोनदों जे माने आवलिनाय अबसथासिम फैदों बिसिनि आबहावायाव दिहुनजानाय माखासे मुवाफोरा प्लास्टिकनि मुवा बा रड माने लामा सामा बेफोर खौनो जों आवलिलायनाय अबसथासिम जों नुनो मोनदों बेनिखायनो जोंहा जोंनि आबहावायावबो बिफां लाइफांनि गोबां गोनांथार मैहुर खालामग्रा होननानै बुङोब्ला जोंहा फंसे रावाव बा फंसे सोदोबाव बुङोबा फलान सिखारिखौनो बुङो नङा होमबा
नंगौ नोंथां नंगौ
माने बैफोरबायदि सुबुंफोरानो जोंनि हाग्रा ओनसोलखौहाय गाव गावनि लफियानि थाखायनो बिसोरो थांनानै मिथिंगायाव मोननाय बुस्थुखौ गोरलैयैनो लायनानै बिसोरो गाव गावनि उदै सुफुंनो बा गाव गावनि रांखान्थि याव एसे मदद मोननो थाखाय बिसोरो बैफोरबायदि खामानिखौ मावो आरो बिदिनो जोंहा गोनां जोंनि आसाम हादरनि हादरसानि मुंदांखा गानदा जाय थसे गं गोनां बैफोरखौ मानि सिगाङाव जों खालामबोनाय नुदों फलान सिखारिफोर फोरखौहाय
माने बुथारनानै बैफोरनि बेसेन गोसा मुवाफोरखौ लायनानै फाननाय बेफोरबायदि खामानि मावलांबाय थायोब्ला जुदि बैफोरबायदि जिब जुनारा जोबलाङोबा जोंहा गोबां खहा दं आबहावायाव आरो जायनि थाखाय जोंहा आसाम नाङैनो मिथिजायो बैफोर गैयाब्ला देनां उनावहाय जोङो आसामा मानि थाखाय मुंदांखा बेखौ खोन्थानो हानाय नङा बेनिखायनो जों बैफोरबायदि जिब जुनार दाउमा दाउसा एम्फौ एनला गासिखौबो जोङो बयखौबो थांनानै थानो होनांगौ रावनिबो जिउखौ जों खहा गैयालासे थानो होनांगौ
थारैनो नंगौ नोंथां नंगौ
बेफोरबायदिनो नोंथां माने जोङो सानफा एफा सानफा एफा बेफोरबायदि फोजोबलाङोब्ला माने
माखासे जोंनि गोनांथार मुवा बेसादफोरा जोबलांगासिनो जोबलांगोन आरोना
औ जोबलांगोन
बेनि थाखाय जों बुंनो थाङोब्ला गोदोहाय बै जायखौ डनेस दाउ होनोना बै डनेस दाउफोरखौ जोङो गोबां जायगाफोराव गामि ओनसोलफोरावबो जों नुनो मोनोमोन आरो नोंथां नाथाय आथिखाल बिथिङावथ' जोङो नुनोनो मोनला नोंथां बैफोरबायदि बेसेन गोसा दाउफोरखौ लोगोसे जों बुंनो थाङोब्ला बै दावरायफोरखौबो ना दावरायफोरखौबो जोंनि गामि ओनसोलनि फिसा फिसा हाग्राफोरावनो माने बानानै थाफैनाय दंफांफोराव बाफैनाय थिग बेफोरखौ जों गोबां रोखोमनि नुनो मोनोमोन आरो नोंथां नाथाय आथिखालावथ' जोङो बै नेसनेल पार्कफोराव नायोब्लाबो जों बांद्रायखौनो नुनो मोनबावलासै नोंथां
जा रोखोमै जोंहा फानजारियाव जोबनानै दोननाय दाउनि समायना आरो लांदां जायगा मिथिंगानि बिखायाव बिरनानै गावनि गोसो बायदि खनजानानै देरनाय दाउनि समायना बेयो गोबां फाराग थायो बेनि थाखाय जों ओंखायनो मिथिंगाखौ गोग्गोयै लाखिनांगोन बैफोर दाउफोरखौ संरैखायै लाखिनांगोन आरो अब्ला जों बेफोरबायदि समायना मिथिंगायारि नुथायखौ नुगोन बेजों लोगोसे गुबुन जायगानि गुबुन ओनस सोलनि सुबुंफोराबो फैनानै जोंनि ओनसोलावहाय नायफैगोन अब्ला गोजोननाय मोनलांगोन जे जोंनि जायगाया जे बेसेबां समायना जों बैफोरबायदि नुथायखौ नायनो थाखाय जोङो गुबुन हादराव गुबुन जायगायाव थांनानै जों गाव गावनि गोबां समजों लोगोसे रांखान्थि थाखा फैसा बेफोरखौ जों गारनो गोनां जायो जुदि जोङो बैफोर नुथायखौ जो जोंनि जायगायावनो मोजाङै संरैखा खालामनानै दोनोब्ला जों गुबुन जायगायाव थांनानै नायहिरनो गोनां जानाय नङा गुबुन हादरनिफ्रायसो जोंनियाव फैगोन
नोंगौ नोंगौ अब्ला नोंथां जोंहा सावरायनायनि समा जानानै फैबाय जों दोनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नों थां
औ दे